औ खोनादों
औ बेनिफ्राय जों मोनसे आयदानि सयाव सावरायनो सानबाय ओमफ्राय नोंथाङा सानदों नामा मा आयदानि सयाव सावरायनो
बिबार नोंथाङा जि बिबारनि सोमोन्दै स सावराय जागोन जोंनि जोंनि ससाइटि जोंनि समाजाव मा मा बिबार मोननाय जायो आरो बिखौ माबायदिहै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन
औ जायो जोङो बिबारखौथ' नै जेरावबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियाव जायगायाव बायदिसिना रोखोमनि बिबार आरो नुनो मोनो आरो ना गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जायगा लानानै जायगा बायदिसिना बि आलदा आलादा रोखोमनि बिबार नुनो मोनो आरो जोङो बेनिफ्रायथ' आंहा बेफोरबायदि उन्दै समनिफ्रायनो बिबार आरि गायनायनि मानायनि जोबोद माने मोनसे मा बुंगोन बेखौ रंजानाय दंमोन आरोना आंहा माने गोसो दंमोन आरो बे बेफोरबायदि गायनायनि बिबार बानायनायनि बुंनो थाङोब्ला आङो बेफोरबायदि ओ गेन्दाय बिबार जबा बिबार आरो बे मा बुंगोन थालिर थालिर बिबार ना मा होनो गोजा मोनसे आरो गोमो गाबनि बिदि बारनाय थायो आरोना जोबोद समायना नुयो बेफोरखौ न'आव थानाय जायोमोन आरो न'फोराव बेफोर बिबारखौ नुनो मोनो लोगोसेनो गामिफोराव बिदिनो सरासनस्रा बुंनो थाङोबा नुनाय बिबारफोरनि मुं आं जेरै बुंनो हायो बिदि जोङो सबा बिबार नुनो मोनो गलाब बिबारफोरबो थायो एनिफ्राय आरो थास' बिबार थास' थायो आरो नाथाय बियो आलदा रोखोमनि थायो आरो ना बिसोरनि बिलाइआ एसे गोजा खायफाबा गोमोबो थायो ओ बिबारफोरा गोजा आरो गोमो बिदि थायो बेनिफ्रायथ' आरो फिसा फिसा लाइफां टाइपनि थायो बिबार बारि जायगवखौ साजायनानैल'बो दोनो आरोना बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बिबारफोर जोङो गामिफ्राव नुनो मोनो आरो बेनि ओमफ्रायथ' आरो नोंथाङाबो फोरमायजागोन दा मारै रोखोमनि बिबारफोर नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै आरो बिबारफोरनि मुं
थाङा बुंलांबाय बिबारनि सोमोन्दै जोंनि गामिफोराव जोंनि जायगाफोराव गोबां बिबिदिनो बिबार फोरफोरखौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन गाबनि गुबुन गुबुन समायना ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारफोर जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जबा गुलाब बा बायदि बायदि रोखोमनि बिबारफोर जोंनि जागाफोराव बेफोर बिबारा थायोब्लासो बेफोरो थायोब्लासो जोबोर मोजां नुयो आरो जोंनि न'खरफोराव बेफोरखौनो साजायनानै दोननाय जायो जेन जोंनि न'फोरखौ मोजां नुनो मोनो आरो बेफोर बिबारफोरानो समायनायखौ लाबोयो जुदि जोंनि न'खरफोराव बेफोर बिबारफोरखौ होआब्ला जोंनि न'खरफोरखौ समायनाय बिबायदि नुनो हाया बे बिबाराल'सो लाबोयो बिनि जि गाब बिनि जि रंफोर गोजा गोमो गोथां बा बायदि बेफोरनि गेजेरजों मोजाङै साजायनाय बे जायो लोगोसे बे बिबारखौ जोंनि फारिलाइफोर जानाय बेफोराव बाहायनाय जायो गोबां सहाय खालामो बिखौ साजायनायाव जों जेब्ला प्रग्रामफोर बा फारिलाइफोर जायो बिफोराव बिफोरखौ बाहायो मोजां जेन जायो फारिलाइया बे बिबार फोरनि गेजेरजोंनो जायो जों बेखौनो बाहायबोबाय थायो जोंनि समाजफोरा आरो आरो जोंनि जागाफोराव गोबां दङ जेराव जोङो बिबारफोरखौ मोननो हायो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि नार्सारि जेब्ला जोङो थांगोन जोङो बेयाव मोनहैगोन गुबुन गुबुन रोखोमनि बेयाव गोबांफोरानो बायनानैबो बिखौ न'आव लाबोनानै बिखौ गायनाय जायो बा टाबाव मोजाङै दिनफैनाय जायो बेखौनो जोंनि जायगाफोराव खालामो बिबारखौ दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन माबाफोर बे बिबारनि सोमोन्दै खोनादों हेल' हेल' हेल' खोनायाखै
हेल'
औ नोंथाङाबो एस औ आङो बुंलांदोंमोन जे बिबारखौ गोबां फारिलाइ फोरबो बा ओ प्रग्रामफोर फालियोब्लाबो बिफोरखौ मोजाङै डेक'रेसन खालामनानै बाहायनाय जायोबा गुबुन गुबुन ओ खामानिफोराव बे बिबारखौ बाहायनाय जायो बियो जोबोर गोनांथि थि आरो लोगोसे बे बिबारखौनो जोङो नार्सारिफोर जेराव बे बिबारफोरखौ फाननाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिखौ मोननो हायो आरो गोबाङानो खौ बायनानै न'आव लाबोयो टाबाव दिनो बा बिखौ गायनाय जायो जोङो बिखौ जोङो मोननो हायो दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन बे बिबारफोरनि माबायदि बे गोनांथि माबायदि बाहायनाय जायो नोंथाङाबो बुंनो हागोन
औ थारैनो जोबोर मोजां बिबाराथ' अ जोंनि जिउआव गोनांथि जानानैनो फैबाय दानि मुगाफोरा सोलायलां लांनो हमबाय साजायनाय दङ जोंफोरा न' फोरावबो जोङो बिदिनो बिबार गायनानै न'खरखौ साजायनो हायो समायना समायना ओ गाबनि बिबारफोरजोंफोरा न'खरनि लांगोनाफोराव थायोब्ला नखरखौ आलदा रोखोम रोखोमनि समायखांनाय नुयो आरोना जों फोर बिबार गैयि न'खौ एसे खालि खालि ओ नुयो आरो द गाब गोनां जेनेबा ओ बिबारफोर थायोबा जोबोद समायना खााङो न'खराबो नायनो समायना जायो बेनिफ्रायथ' आरो ओ मोदोमफ्रु बिबारफोराबो बारहावाखौ मोजां खालामनानै लाखियो आरो जों मोजां मोनो आरो आं बेफोरबायदि ओ न'खरफोराव लाखिनो मानो बेनिफ्रायथ' आरो बिबार बुङोब्ला बिबारनि गोबां खामानि थायो जोंफोरा हाबा आरिफोरखौनो नायोब्ला जोङो दा हाबायाव बेफोरबादि बिबारनि माला सोलायनाय जायो बेफोराव जोङो जोंनो बिबारनि गोनांथि जायो फुजा आरिबो होयो जोंफोरा मन्दिरफोराव बेफोराव जोङो गोबां माने बायदिसिना रोखोम खोमनि बिबार बाहायनाय जायो बेफोरबायदि आरो मालाबा समाव आलासि सोंनायफोरावबोथ' जोङो आलासिनो बिबार होनानैबो मान होनाय जायो मालाबा जोंहा बेफोरबायदि खायसे प्रग्रामफोरावबो ओ जायगाफोरखौ समायहोनो थाखाय बिबारारि दोननाय जायो आरो ना बिबार आरि दोननानै जों जायगाफोरखौ खौ समायहोनो हायो बेनिफ्रायथ' आरो न'खरफोराव लाखिखायोआनो बिबार बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना रोखोम रोखोमनि जोंफोरा न'नि लांगोनायाव दोननो हानाय बा न' सिङावबो दोननो हानाय न' सिंनि खायसे बिबारफोरबो थायो जेरै बिबारखौ लानानैबो नोंथाङा बुंनाय बायदि नार्सारि बानायदों मा बानायदों बे फोरोमनानैबो जोङो जिउ खुंनो हानो हायो आरो दा गोबां खा बे जाबाय बिबारखौ जिहेथु बयनोबो नांगौ गोबां खामानियाव फैयो बेफोरबायदि आं सानो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन मा जेनेबा बा बिबारफोरखौ जोङो बेफोरबायदि ओ थांना थानायनि राहा महरै बिबार गायनाय बा बिदि नार्सारि खुलिनाय नोंथाङा मा नायनो हायो बेनि सायाव फोरमायसागोन एसे
औ ओ बिबारखौथ' साफ्रोमबो मोजां मोनखायो रावबो आं बिबारखौ मोजां मोना होननानैथ' रावबो बुङा बिबारखौ गासिबो मोजां मोनोखाय बेबो मोनसे जिउनि थांना थानायाव राहा लामानि खामानि मावनो हायो बिबारनि गेजेरजोंबो गोबां दिनै गोबां मानसिफ्रा गोबां बिबायदिनो नार्सारिफोर खेवदों जेराव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारफोरखौ मोननो हायो। आरो मानसिफोरा बे बिबारफोरखौ मोजां मोनोखायनोथ' बिफोराव थांनानै बिफोरखौ बायनानै न'खर न'खराव लाबोनानै साजायफैयो थिग बिबायदिनो हायोब्ला बयबो बेना थ्सारि एबा बे बिबारखौ न'आवबो खुलिनो हायो। खारन गासिबो मोजां मोनखा आरो बियो बिखौ गासिबो बायखागोनखा बिनिखायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जि बिबारफोर दङ बेफोरखौ हायोब्ला नार सारि खेवनानैबो बिखौ फानहरनो हागोन आरो। गोबाङानो खालामगासिनो दङ दा नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जे बिबार गैयाब्लाथ' जानाय नङा गोबां खामानिफोरानो जोंनि जेब्ला फारिलाइफोर जागोन प्रग्रामफोर जागोन बेयावबो नांगोन जेब्ला हाबा जागोन बे हाबा जानायावबो माला बनायनाय जायो बेयावबो बे हेफाजाब खालामो लोगोसे नोंथाङा बुंलांदों आलासि हायोब्लाबो बेखौ होनाय। जायो थिग बेबायदिनो गोबां खामानिफोर दङ गोबां जेराव बे बिबारफोरा बाहायजायो आरो बाहायजाबाय थागोन बिनिखायनो जोबोर बे बिबारा गोनांथि आं बेसेखनो बुंबाय बिबारनि सोमोन्दै जोङो अब्ला बेसे औ
थारैनो बिबारा माने गोबां मुलाम्फायाव फैयो आरोना दाथ' नुनो मोनो। बिबारा एसेबां मोदोमफ्रो मोजां मोदोमो नाय होयो जोंनो जोङो गोबां धुप आरि बाहायो मोदोमनाय बिबारनिफ्रायनो बानायनाय जायो। जायो खायफा
औ
बिदि बिगुरनिफ्रायबो बानायनाय जायो। ओ बांसिन बेखौनो बिबारनिफ्राय बानायनाय जायो आरो। ओमफ्रायथ' आरो बिदि मोदोमनाय जोङो सेन दारिबो बाहायो आरो ना मोदोमफ्रु मोदोमनाय बिदि बेफोरखौबो थ' जोङो। बिराद माने मोजां मोजां बिबार जेरैबायदि बै खायसे मोदोमनाय बिबारफोर थायोना समफोरा गलाब बिबार ग बा बिदि जासमिन बे फोरनिफ्राय जों बानायो थावबो बानायोमोन थाव बेफोरबायदि बिबारा जोबोद बिहोमा होबोयो आरो अब्ला नोंथां हामबाय सै मोजां नांबाय आङो नों थांजों बिबारनि सायाव गोबां बेफोरबायदि गोबां रायज्लायनानै नोंथांनिफ्रायबो ओ खोनासंनो मोनबाय गोबां बिबारनि ओ दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनाय जा बाय आसा थिबाय आरो उननि आयदायाव जों लोगो मोनबाव
औ हामबायसै